हेलौ औ
औ नोंथां।
खोनादों औ खोनादों।
औ खोनादों दा नोंथाङा औ औ खोनादों।
मा खालामदों?
नंगौ आङो दा जिरायनानै दंफैयो नोंथां ओरैनो।
जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंना नोंथां
औ औ।
औ दा जोङो गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ औ।
जोङो गाननाय जोमनाय होनोबा माने गोदोनि दानि गाननाय जोमनाय अनेक फाराग जाबाय। माने औ गोदोनि सुबुंफोरा दख'ना दखनाखौनो गाननानै थायोमोन दाथ' मद्रान जुग जाबाय दानि जुग दानि जुगावथ' ओ दख'नानि सोलायैबो गुबुन हारिनि ड्रेसफोरखौबो गानो
नंगौ।
लंपेन्ट गस्लाफोरखौबो गा दख'नाखौबो गानो आरो थेवबाबो गुबुन हारिनि ड्रेसफोरखौबो गाननाय जायो आरो गोदोथ' गुबुन हारिनि ड्रेसखौ होननाय जायामोन बांसिन दख'नाखौनो होननाय जायोमोन आरो। नोंथां दा नोंथाङा दा नोंथाङा बिनि सायाव एसे फरायना होदो।
औ नंगौ नोंथाङा जिथुनिखि फोरमायदो जिथुनिखि गोदो जोङो बांसिन नोंथाङा बुंदों जे दख'नाखौनो जों गाननानै थायोमोन। नंगौ नोंथाङा जिथुनिखि फोरमायदों नाथाय जों दानि दिनाव जोंनि जोंनि बे गाननाय बा जोंनि जिथुनाखि बर'नि माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो खि खम जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा बाहायनायखौ जों खम नुनो मोन्दों आरो नंगौ जोङो बुंनो बुंनांगोन दि जोङो जिथुनाखि जोंङो बर'आ जोंहा मोनसे आलादा जोंहा मोनसे ढ्रेस दङो गानग्रा जेरै जोङो द ख'ना दङ जेरै फास्रा दं जेरै हौवासाफोरनि थाखाय जेरै गामसा दङो आर'नाइ गस्ला दङो। आर'नाइ दं नंगौ जोङो जोंनि जिथुनाखि माखासे जोंनि आइजोफोरखौ जोङो जोंनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ जोङो माने दिनै दिनाव माने खोब खम बिबांनि जोङो जिथुनाखि जोङो दख'ना गाननायखौ जों नुनो मोनला खम नुनो मोनसै आरो।
दिनै टाउन सहरावल' नोङा टाउन सहरावल' नङा दिनै गामि ओनसोलावबो जोंनि लाइमोनफोरा दिनै दख'नाखौ जों गाननायखौ जोङो जोबोद खम नुनो मोनसै आरोना। जेरै जों बुंनांगोन गुबुन हारिनि जिथुखि
लंपेन्टफोर हाफपेन्टफोर बिदिनो माखासे सुइजाइफोर गानना थानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै
आइजोफोरखौ जोङो गोबाङानो नाथाय जों आनो दिनै बर'आ दिनै मोनसे जोंना जोमग्रा दङो जेरै जोंहा दिनै फास्ला दं जेरै जोंहा दख'ना दङो। न'आवनो गोदोनो जिथुनाखि जोंनि आबै आबौफोरा न'आवनो जों बानायबो नङा होमबा माखासे जोंनि गानग्रा जोमगखो नाथाय जोङो दिनै न'आवबोथ' जों बानायला माखासे मदान जुग जाबाय नालाय जिदनाखि टेकनिकेल मुगा जेरै जोंहा माखासे मेसिनजों बानायनाय बेफोरखौ जोङो गानो माखासे खम गानो। जोंनि माखासे जिथुनाकि गोदोनि जिथुनोखि जों दख'ना जुदि गानोब्लाबो जों दख'ना गानोब्लाबो जिथुनोखि गोदोनि दख दख'नाखौ जोङो गाननायखौ खम नुनो मोननाय आथिखालाव ओंखारनाय मेसिनजोंं बानायनाय मा बुङो बेखौ मेख्ला ना मा बुङो?
दख'ना मेख्ला होनना बुङोना उम बेफोर बायदिखौ जोङो बै माने उम गाननायखौ जोङो दिनैनि दिनाव बांसिन नुनो मोनसै आरो माने एखेबारे हानद्रेदाव दाइनजि पारसेन्टनो गानो होनबाबो जासै बेफोर नोंसोर जिथनाखि दं। दखनाखौ अदद' खम गाननायखौ जों नुनो मोनथारसै आरो दिनैनि दिनाव जिहेतु जोङो टाउनफोराव थांबाल' जोंङो जोंना बैसागो माखासे प्रग्रामफोरावल' जोङो नाथाय मेन जिथनाकि बर'नि दख'ना बेफोर दख'ना आगर गुबै जिखुनु दखना एफोरखौल' जों गानानायखौ नुनो मोनसै नाथाय जोङो न'आव थानाय समाव थानायाव जों जोबोद खम जों गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनसै नाथाय जों बर'नि जि आइजोफोरनि मादाव आइजोफोरनि बुङोब्ला आरो नोंथां खिन्थु जोङो हौवासाफोरनि होननानै बुङोबाथ' हौवासा साफोराथ' लाइमोन लाइमोन होननानै बुङोबा सोरबा सोरबाथ' गामसाखौनो गाननो रोङा दासिमहालागै
जोबोद दङ बिदि मानसि बहुद दङ जे गामसा गाननो रोङै बिदिनो जिथुनाखि सोरबा सोरबाथ' खायसे खायसेयाथ' बै बैसागोआवल' गाननानै आं खोनानो मोन्दों माने नुनो मोन्दों आरो बैसागोआव बोसोराव खनसेल' गानो ओमफ्राय गामसा गाननायानो जाया उल्थां फाल्थां जानोसै आरो। गानफेरा नालाय न'फोराव बेफोरबायदिबो जानायखौ नुनो मोनदों जोङो गाननांगौ जेनु बर'नि जिनाखि गानग्रा जोमग्रा जों गानाबा गुबुन हारियाथ' सोरथो गाननो नङा होमबा जोंनो गाननांगोन जोंनो देखायनांगोन जोंनो फोथांना लाखिनांगोन बेफोर हारिमु जोंनि जेखि दड्रेसफोरखौ गानग्रा जोमग्रा आर'नाइ गस्लायानो जा आर'नायइानो जा गामसा यानो जा जोङो गाननानै जोङो गुबुननो देखायनो हानांगोन आरो अब्लासो गुबुन हारियाबो मिथिगोन बर'आ बेबायदि मोनसे द्रेस दङ एबा दं होननानै ओरै गामसा दं होननानै आरनाइ दं होननानै मिथिगोन जों गाननांगौ लाइमोनफोराबो जोङो गाननानै जों गोजान गोजान जायगायाव जों ट्रेभेलिं खालामनांगौ बेखायनो थानांगौ आरो आंनि साननायाव आरो नोंथां। नाथाय जों दिनैनि दिनाव जोबोद खम जोङो गाननायखौ जों नुनो मोनसे लाइमोनफोराथ' गानखायानो होननानै बुंनांगोन जोङो। लंपेन्टफोरसो गानना थाङो। अबबा थांबाबो गामसा गाननो लाजियो जेरै टानाव सहराव थांबाबो गाम गाननो लाजियो गामियाव जेरै फुजा फाथालफोर जायोबा बैसागुफोर जायोबा निरा नायफा ओरैनो गाननायखौ नुनो मोनो आरो जोबोद खम गाननायखौ नुनो मोनो आरो जुदि माखासे गामिफोराव जुदि रुल गैयोबा बे हराव लंपेन गानाबो मोसानो हायो होनबाथ' लंपेसो गानबावगोन बायदि मोन दां माने नाथाय माखासेफोर गामिफोराव माखासे रुल थायो बेदिनो गामसा नानै बोजारनांगोननानै माखासे गामिफोराव लाय नङा होमबा! बैफोराव बैफोरनि थाखायसो बैफोरनि थाखायसो माने गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो नङाबाथ' बेफोरबायदि डिसिसन लायाबाथ' जोंनि लाइमोनफोरा माने गान बावनाय नङा खोमा होननानै आं सानो आरो माने।
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोनथिं माबायदि जिथुखे नोंथांमोनथिं बेफोरबायदि गाननाय जोमनायनिबोल' हाल सालफोरा बिदिनो माबायदि लाइमोनफोरा
जोंनिथिंजायबो बिदिनो नोंथां माने बिदिनो बैसागु फोरबो प्रग्रामफोर दङबाल' बिदिनो गामसा दख'नाफोरखौ गानना थाङो आरो हौवाफोरा गामसा हिनजावफोर दख'ना आरो आगर गुबै दानाय न' दानाय दख'नाफोरखौ गानना थाङो ओ बांसिनथ' बिदि प्रग्राम नङा बा बिदि जेबो फोरबो गैाथ' बांसिना मरदान जुगनि द्रेसफोरखौनो गाननाय खौ जों नुनो मोनो आरो जोंथिंबो। ओम गाव-गावनि। बांसिनथ' दाना दानाय। गाननायखौनो नुबावलासो मेसिनजों दानाय बायदिफोरखौसो बायनानै गानो दख'ना। दख'ना गानबाबो माने। आरो बहुद खम जाबाय दानाय दख'ना। दा बिदिनो आर'नाइफोरखौ ओ बांसिनानो न'खर-न'खर सिगाङावथ'। सिगांनि दिनावथ' दायोमोन ना दाथ' बिराद। खम जाबाय दा-दानाय। खौनो नुनो थांबावलासो। बिदिनो। बांसिन जोंनि लाइमोनफोरा मेसिनजों दानाय दख'नाखौनो गानो आरो। ओ दखनानिख्रुइ आरो बांसिन। लंपेन, गस्लाफोरखौ बांसिन गाननायखौ नुनो मोनबावसै आरो नोंथां। दा ओ हौवाफ्राबो हौवा। गाननाय जाया आरो बांसिनानो लंपेन्ट। लंपेन्टखौसो बांसिन गाननाय नुनो मोनसै जों दा।
नंगौ।
उम बांसिन दख'ना गाननायखौ नुनाय जाया आरो। जोङो। कालसार प्रग्राम फ्राव थाङोबाल'सो दखनाखौ बाहायनाय जायो आरो दानाय।
नंगौ-नं-नंगौ नोंथां जिथुनाखि जोंना माखासे। फरायसालिमाफोराव जोङो बा फरायसालिफोराव जोङो गोदोनि दिनाव जोङो।
औ।
दख'ना गाननानै थांनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दिनैनि दिनाव माबायदि बेफोर हाल-साला दंना गैलाबा सलियोना सलिया। सलिया दिनैनि दिनाव गानना-जोमना थांनाय बेबायदि जोंनि बर'नि जिथुनाखि जोंहा माखासे। आफादफोर थायो नङा होमबा कलेजफोरावबो बेफोरो माबायदि? माने दासान्दै आरो। जेनेबा दिनैनिबो गोदोथ' एसे इसट्रंमोन नालाय दा समाव माबायदि सोलियो जेनेबा? जोंनि लाइमोनफोरा मानियो ना मानिया बेफोर रलफोरखौ?
दख'ना गाननानै थांनायखौ?
औ-औ-औ गोदो समाव थांनाय नुयोमोन जोङो दख'ना गाननानै थांनायखौ जों नुयोमोन। दिनै जोंनि गेजेरावनो सोरबा सासे। जुदि सोरबा सासे जुदि दख'ना जुदि गाननानै फैबा बे जोङो माखासे जों बुजायलायनायनि गेजेरजों बिथांखौबो जों। गानबोहाय जायोमोन आरो दा बेफोरबायदि थासारिया माबायदि दा?
जोंनिथिंबो। बेफोरबायदि कलेजफोरावहाय माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा मायोबा ओ। दख'ना गाननानै थांनाय नेमा दाबो दं। होमबाबो बांसिनानो नुनो मोनसै बिदिनो।
बिदिनो मोजां-मोजां कलेजफोरावथ' बांसिनानो सुरिदारासो गानहोबावसै। दखना गाननाय।
नाथाय जोङो माखासे प्रग्रामनि। माखासे जोङो फरायसालियावनो जों गानलांनाय मोनसे रल लायोमोन बा मोनसे थांखि दंमोन नाथाय। दिनैनि फरायसाफोरा बा फरायसालियाव जेनेबा गानबायखौ गानबोनायखौ नोंथाङा नुयोना नुवा?
बिदियाथ'-बिदियाथ' गैलिया जोंनियाव।
औ गोदो दंमोन गोदो दंमोन आरो ना। गोदै दंमोन आरोना दा। सोलायलांबाय आरो जेनेबा दा माने रावबो मानिनो नागिरला इबायदि जादों आरो नामा नोंथां गाननो नागेरला खोथाखौ मानिलायला उ
औ गाननो नागिरला खोथा मानिलायला औ बेफोरबायदि जादों औ
नंगौ नाथाय जों बेखौ मानिलायनांगोन जों हमथा लाखिनांगोन जोङो बर'नि जिथु निखि कालसारखौ जोङो हमनानै लाखिनांगोन जों मालायनि ड्रेसखौलाय मान गानलांनो नङा होमबा जोहा निजिनो हारिमु दं नो दं जोंहा निजा लेंगुवेज दं जों जोंहा माखासे धोरोम दं जोंहा माखासे जोंहा गानग्रा जिथुखि निजा दं बेफोरखौ जोङो हमथा लाखिनांगौ गाननांगौ जोङो हानायखिनि खौ मालाबा सानसे हायाबा बेलेग खोथा नाथाय जोङो गानंनायखौ जों नाजानांगौ आरो नोंथां। नंगौ दिनैनि राय्लायनाया जोंहा जुदि दसे समनि उनावनो जों दसे समबाबो जोङो गोबां खोथाखौ जोङो रायलायबाय बा जों गोबां खोथाखौ मिथिनो मोनबाय। दिनैनि सावरायनायखौ नोंथां बेयावनो दोनथ'नोसै नामा जाहा समनिबो आंखाल
औ बेयावनो दोनथ'नोसै औ आंना बुहुत ने ओ नेटाबबो प्रब्लेम आरो नोंथां।
औ-औ दे-दे
औ- दे।